हेल'
अ' खोनादों ना
अ' जाखांबाय
जाथ' आखैनो संनाय दंखायो ओमफ्राय दा एसे भाजा एवनानै जागोन नोंलाय?
जाखांबाय
माजों जाखो?
बयलार
आरो
माबा बेनो आलु जों बयलार मा संदों नोंलाय?
आङो मा मटर मटर आलु सयाबिन संनाय दं
ओम मोजांबा खबरफोरा
औ मोजां नोंनालाय?
दोङो आंनियाबो।
नोंथाङा एस ए पि नि रिपर्टफोरखौ लिरजोबबाय ना? हेल' हेल' खोनायासै आङो।
खोनायाखै।
ओम अ दासो खोनाबाय। ओ रिपर्टआ रिपर्टआ लिरनाय जाजोबबायना नोंना?
रिपर्टआ माबा दंबावो मा होनो इखो ओ अबजेक्टिभ बेनिफ्राय कन्टेन बेनिफ्राय माबाया ओइ टेक्स' गांथाम ना मा लिरनो दोंबावोलै सानसे लिरबानो जागोन इयो।
आं
ओजों माबोरै नखरफोराव माइ फोर गायखांबाय नामा नोंसिनिजा?
माइ ओ गायबाय दङ गायखांजोबाखै होनना बुंदोंमोन।
ओम जोङा गाय थ'वाखै ओमबाबो गायबुद। गायबाय दों जोंनिजाबो
ओ अ
दिडिग्रिखौ बहा लादोंमोन नों रंङिया?
औ ओं नोंलाय?
मास्टारखौबो ओमबा रङियाव खामदो?
ओम
ओम ओम थांलाय फैलाया आं नलबारियावनो
मा?
नलबारि।
नलबारियाव अ नोंना स्त्रिमा मामोनलाय?
आंनिया कमार्समोन।
आङो थांदोंमोन बु हा
मा होनदों?
रङियाव बुहुद थाङोलै आङो बुहुद ओ आलासिजाना फैदो आङो कलेज खाथियाव ओइ लोगोलानि ओइ लोगोनि बिफङा फरायोमोन ना। इयाव रंङियाव। बेनिफ्राय आरो इसा आरो बिब ना मा हरनाय दोंमोनलै। बिसानियाव ओइखि बर' गामि बिसोरा जुदि कलेजनि ओरि माबाखि सोनाबखि बर' गामि दंसोयो ना सोनाब जा अयजा अह कलेजनि सोनाबथि गैया ओमबा ओइ सक फिसा इयाव मोनसे
औ
सक फिसा दंलै अमा समा फानलायलाङो ओरैनो फिसा थार बिजारि बैखि मोनसे लामा फिसा दंना हाबग्रा ओरै सोनाबजा अ इखि हाबनांगोन आरो न बेनिफ्राय आरो मेडिकेलावबो हाबबाय बे नोंनि कलेज जानि मेडिकेलाव सरकारियाव
ओमफाय दङ
हावायाव गभमेन्ट मिदिकेल दङ उम खिनियाव तेसपर्मा ना मा दंमोनलै ससे ओह थांना बहुत थांबाय थायो आं बे कलेजावबा बर' बर' जासोयो नामा स्टुडेन्ट
बर'फोर औ जायो बर'फोरनि बादैबो बेलेग बेलेग उम बेलेग बेलेग स्टुदेन्ट फैयो गोजान गोजाननि स्टुदेन्ट फैयो।
उम उम उम। ओरैनो बर'फोरा बुथजा ओह। बर'फोरा बुदजायो होमबाना?
उम। हारसाफोरबो जायो।
उम उम थिगानो थिगानो एखेथ' बर' गामिबो दं बदि कलेज खाथियाव।
उम।
उम उम।
ओमफाय नोंना नलबारियाव। नोङो बरमायाव लायासै होनबा?
सोर बरमायाव गैयामोन दिग्रिया। नलबारिया खाथि खाल्स बिदि होनबाय ओमफाय लानायसै बि इडसआव लानाय जायासै बि इडस आव आरो गोजान जायोलै।
औ बे थांदि
ओम। नलबारियाव लानोसै आरो जोंनियाबो सारा होनबाय नलबारियावबो मोजां क्लास जायो ओरै होननानै। खाथिबो जायो मानि गोजान जाया ओमफाय थांलाय फैलायबो खालामदो। जाया जा कलेज आ जाहानि न'निफ्राय फनसास किल'मिटारलसो जायो। आंनि न'निफ्राय। लोगो दंमोन खासे जोंनिजानो
बेसांसो दङ नोंसिनि बेदसआव?
हैद जोंनि बेटसआव बहुद दंबा बर'फोरा मेज'रिटिया बहुत खममोन बर'फोरा बहुद खम फरायो कमरसआव टटेल ओ दुइस' बेसेबां दोंमोन जोंनि बेटसआव ओमफ्राय बर'फोरा मथा मथि दसजनबो गैयामोन। मथा मथि खैजोन जों बर'आ जोंनि जानि खानै इनिफ्राय तामुलपुरनि खानै। बेनिफ्राय थम थमानि खासे तामुलपुर ओमफ्राय रङिया जा खाथिनि खासेमोन। बेखिनिलसो। जों मेज-मेजरिटिया खममोन।
रोंनायनि बागै सोंनोनाया बर'फोरनि मा मा ओंख्रि? जानो मोजां मोनो नोंथाङा बांसिन
बांसिन अनला अनलाफोरफोरखौ खथनाङो।
उम माने
बेनिफ्राय माबाखौबो मोजांनाङो औवा मेवा ना मा होनो बेफोरफोरखौ औवा मेवखौ खम जायोना नोंसोरनिज ओरैनो मा माफोर दोङ बे रायग्रा जेबो गैया नामा नोंसि जा?
जोंनिथिं बेरायग्रा इदि मोजां ओहो रोङियाव मोजां जागा गैया। खिन्थु माबाथिं इथिं नावकाता साइदथिं जोहोलावफुरि पार्क होनाय दं।
थाङो आरोना नावकाटाखि थाङो।
अ नावकाथा साइटिं जोहोलाव फुरि फार्कगाव बांसिन दा टाइमाव जोबोर मोजां जाना आरो बि
बै माबायानो नोंङा माबायानो नोङा होमबा इ नावकाटा पार्टिआ नङा होमबा गोजान जायोथ' अ अ बहुद ओरै माबा नाङोलै ना गोजान साहा साहा थांबायालै नांङो ना अयदासार
अ अ।
इजों बे माबाफोरावथ' ओयजों जोंथ' गैखाला ओमफ्राय अदालगुरि हिरिमबारफ्राव हिरिबाराव थां हिरिम्बाराव थांनागो र' खानसेसो। बाथौ टेम्पोलावलै बे थाङाखै आङो।
मोजां जोबोद मोजां नांङो। थांनानै।
उम उम उम नोंसिनि आरो गुवाहाटिफोराव थांजायोलै बारा गोजान जाया रंगियानिफ्राय
औ। ओमथाय नोंथाङा मा मा जायगा बेरायहांखो?
जायगा एसांं बेरायाखै गुवाहाटि बेरायबाय बाखि इनिफ्राय मा सिलंआव थांबाय बेनो आरो ओमफ्राय बाखि इमान बर'बो थांनाय जायाखै बाखि बाखिथ' जोंनिखिनियाव गिदिंबाय जोंनिया अखमाव गिदिंबाय बाहाय। जा पार्कआ मा माने मावजि पार्क दं गोदानै बारा गोबाव जायाखै। बेनो नायनो गोनाङा ओमफ्राय दारागाव जायो मानसि बुहुद सखि थाङो दा गरम बोथोरजो। दारागाव सकि इनिफ्राय ओमफ्राय इजाबो थांजायो मानासफोरावबो थांजायो मानासफोरा गोजान जायो माबेखि एसे
बाइकजोंनो थांदोना बां सिन।
बाइकजों थांदो मानासावबो खनसे हाबबाय आं हाय गाग्रायाव हाबथारदो बा गिदोमोनलै अथदासार। बहुद गिदोंमोन माने मानासाव हाबबा माने एटेक खालामफ्लांबा गारिया फिदिंनो हाखाया आरोना मोनसेल' लामा फिसा थाखायो।
अ। बांसिनानो जुखमबो जायो नामाथाय बेहाय।
थांथारदो आरोना ओयजों भुटान जोबथारनाय लागि बा।
आं गियो एसे जायगाखो।
मोजां जायो बिदि बेरायनोलाय मोजां जायो दा मानास सानास ओरै साहा बागान गोजान जायोलै मानासाजोंनिफ्राय। बुहुद सोनाब जायोना ओरै बांद्राय गोजानबो जाया देसुन जानायालाय। इथि बाहाय गोजान जासाबो दारागावा गोजान जायो जोंनि पयथ्रिस किल'मिटारानो जायो मथा मथि नोंसोरनि रङिया मोनहां मोनहांआमोन जाफ्रामो पास किल'मिटारसो थांबानो ओजों खर' थारावसो जायोना। मानास जानाय जोंनिया आरो बारा गोजान जाया ना बरमानि बरमाफोरासो खाथि जाहैबाय।
औ
खाथि जायो खाथि गुवाहाटिफोरावसो थांनांगोन र माबाबा एसे मा होनो इखो ओ एसे थान्दा गोलैबाय एगजाम सेक्जाम बायबा थांनांगोन गुवाहाटियाव नायनो गोनां बहुत जायगा दंबावोलै दा गरमाव बायोलै ओंखारनो
उम गरमद्रायना ना अ नोंसिना अखा हादोंना हायाखै
था दा गैया दहाय माबानिफ्रायनो बोथोरफोरा अखाया हानो हायो बोथोरा दा माने मायबा
बेवहाय थायफ्रिदोंमोन नैथिंहाय
उम दिनै मोनायावथ बहुद हाथारदों
उम
बाकि खबरफोराथ मोजां
बाकि मोजांआनो नों हा माय गायबाय ना गायाखै
गायथवाखै जा माने जा बाय लेट गायोलै एसे
दैया गोथौ जायो नामा
दैया गोथौ जाया जानायालाय एसे लेट गायबायदों जाबो गायसिगोन होननाय रखम खाननैसो थानानै दा टे एवदो दिनैसो
गाय होलांबायना मानसिफोरा
है गायबाय जोंनि जा बहुद गायबाय गायगासिनो थाब थुब बे मास मोनसेसो बावबा बयबो माबासिगोन होननाय रखम हाल उथिसिगोन होननाय‌ र खम
ओमफाय थिखा होयोना हाजिरा
सोरा‌‌ जोंहा
उम
जोंहा बाखि ट्रेक्टरफोराथ नों एवनायफ सब फैसिगायानो गोजाननि रखम बेफ्राय मालाबा आयजो हायजो गायनायफोर हाइजिराबो लायो ओमफ्राय नआव माइ बाइ गायो बाखिफोरा सब हाइजिरा होमबा खामलाफोर होजोबोलै माबा हानायफोरखो हागुआना बाय माखासे
दे होमबा नोथां दोनथनोसै कलखो
दे होमबा
ओं दे